हेलौ अ नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा औ नोंथाङा दायो फ्रि नामा? ओ ओरैनो खबरफोरा माबायदि नोंथांनिया?
औ मोजाङानो।
अब्ला बोथोरफोरा माबायदि सोलिदों?
ओ जोंनियावहाय दोमैलु दोमैलु जादों बोथोरा।
अब्ला नोंथांजों ओ मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन ओ नोंथाङा जुदि दायो फ्रि दङब्ला औ रायलायजागोन फ्रियानो आङो औ। अब्ला आं नोंथांनाव मोनसे ओ बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों जिहेथु जोंहा ओ जानाय लोंनाय नङा होमबा?
औ
ओ बै जानाय लोंनायनि सोमोन्दैनो जों ओ फंनैसो सावरायगोन आरो जाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि जि ओनसोलाव माबायदिहाय बे जानाय-लोंनायखौ जानाय जायो बा संनाय जायो आं बिनिनो सोमोन्दै फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांनियाव सोंनो नागिरदों आरो।
औ
अ बे जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो लाबोगोन ओ नारजिजों अमा नङा होमबा?
औ नारजि अमा।
औ नारजि अमाखौ दायो नोंसोरनि जि ओनसोल नङा होमबा
औ
जोंसोरनि ओनसोलाव माबायदिहाय माने बेखौ संनाय जायो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायगोन नामा?
ओ नारजि अमाखौ
औ जोंनियावहाय गोदोनि बायदिनो दासिमबो संनायखौ नुनो मोनो। औ नोंथां।
ओ सिगाङावहाय बे जा नारजिखौ संनो लादों बेखौ हरावनो सोमनानै दोनगोरो
औ।
सोमना दोनखांनायनि उनाव अखानायै बेखौ मोजाङै सुनानै
औ नोंथां थारैनो।
नै
खारै एसे होनानै। औ नोंथां औ। ओमफ्राय बेखौ रुखांनानै एसे साग्लिनानै औ।
एसे रुइनाय बायदि मोनबाथाय दै होग्रोनानै आरो रुहैबावो।
औ जब्ला बियो रुइनानै गोदौवो अब्ला बेखौ सारनोजों मोजाङै सानानै लायो औ नोंथां
औ आरो बे नारजि ओंख्रियावनो गोदोनि दिनावहाय जेरैबायदि अमा मेजेम नाफाम आरो अमा बेदर गोरान।
औ थारैनो फोरखौ संनानै होजायो मोन औ थारैनो थारैनो नंगौ ओ नोंथाङा जिखिनि फोरमायदों आं नोंथांनियाव जि सोंनाय बे थारैनो नारजिजों अमाजों संनायनि जि आदब नङा होमबा बे आदबानो खा नोंथांमोननियाव माने माबायदिहाय संनाय जायो बेखौ नोंथाङा ओ फोरमायबानो जाबाय।
खोनाबायना नोंथां?
हेल'
औ खोनादों ना?
औ
अ नारजिखौ दानिया ओ जोङो मा मा बिथिङाव बा माबायदिहाय जों बेखौ मा समाव जों बेखौ बांसिन जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायगोन नामा?
अ आथिखालाव जोङो नारजिखौ आलुजों बांसिन जानाय नुनो मोनो आरो ना गोथांफोर मोनबा बे ना गोथांफोरजों बिदैयावहाय सिफ्लेनानै गोदान मुगायाव बेबायदि बांसिन जानायखौसो नुनो मोनसै आथिखालाव
औ दा बे जि नारजि ओंख्रि नङा होमबा बे नारजि ओंख्रिया जोंनि ओ बर' समाजाव माने माबायदिहाय ओ जायगा आवग्रिनानै दं नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा? बे नारजि ओंख्रिया जोंनि गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि ओंख्रिखा बेनि बेसेना दासिमबोबो बिसिबाङानो नुनो मोनो आरो औ औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जि नारजिजों अमा नङा होमबा जों बे जिखिनि सावरायदों बेखौ जों दिनै ओ सावरायखांबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां बर'नि बायदिसिना मा होनो जानाय लोंनाय ओं फिफोर दङ' नङा होनबा दायो आङो बे समाव आव नोंथांनाव नोंसोरनि जि ओनसोल बे ओनसोलाव जि ओ सबायजों साम' नङा होमबा
सबायजों साम' औ
सबायजों साम' ओंख्रिखौ माबायदिहाय जोङो संनाय जायो आरो माबायदिहाय जों बेखौ ओ गिबिनिफ्राय लानानै जोंहा जिे जानायसिम बेखौ माबायदि आदबै जों संनाय जायो नोंसोरनि जि ओनसोल बे ओनसोलनि बागै एसे फोरमायगोन नामा
उम आथिखालावथ' सबाय मोननो सबायखौथ' मोनो साम'खौ मोननो गोब्राब जाबाय
औ नंगौ थारैनो
गोदोनि जा मावबोनाय बेफोरखौसो माने दायो बुंनो हासिगोन आरो ओमफ्राय ओमफ्राय दानि जुगावथ' दैमा बिलोआवबो मोननो थांला
औ अब्लाबो नोंथाङा माने माबायदिहाय बेखौ संनाय जायो बेखिनि ओ आदब आरो जिखिनि ओ सङो बेखिनिखौ फोरमायबानो जागोन औ सबायजों साम' खौ ना औ
थारैनो सबायखौथ' सिगाङावनो जोङो एवनानै उननानै दोनग्रोखायो औ नंगौ ओ बिनि उनावहाय जोङो संनो थाखाय लाबोनाय साम'खौ औ हराव फुनानै आराम सुनानै सोमनानै दोनगोरो औ नंगौ बेखौ सोमहाबनानै दोननानै अखानायनायैसो बिनि ओ बिनि खिथुरनि माबाखौ गारो औ आरो दाखोनखौ बिजिजों एरख'नानै सायनानै लाखायो औ बेनि उनाव बेनि उनावहाय नारेंजों आरामनो संख्रि एसे होनानै एखौ साम'खौ मानजि औ थारैनो
औ बेखौ मानजिखांनायनि उनावहाय आरामनो थाव एसे होनानै एवथ्रमनानै लायो
औ थारैनो नंगौ औ बे एवथ्रमखांनायनि उनावहाय संनो लानाय सबाय बि जा खारै होनानै रुना लायो बेखौ जोङो बेयाव फोसोननानै लायो औ नंगौ बेनि उनाव खोनादोंना नोंथाङा? औ बेनि उनाव आरो माबायदिहाय ओ बेखौ संनाय जायो बे फोरमायबानो जाबाय
नोंबो होनदो
अ माबायदिहाय बेखौ ओ जोबनायसिमालागै माबायदिहाय बेखौ संनाय जायो बेखिनिखौ फोरमायबानो जाबाय नोंथाङा
साबुज
औ साम'जों साइजों माबायदिहाय संनाय जायो बे खौ
औ जों बावैसो मोनहैदोंमोन दानि
ओ माबायदिहाय ओ संनाय जायो बेखिनिखौ नोंथाङा फोरमायबानो जागोन
औ
साम'खौ सायना लाखांनानै थाव एसे होनानै एवथ्रो- एवथ्रोमग्रोनानै लाबाय औ नगौ बांद्राय एवथ्रमबाबो साम'आ सोबख'नायाव फैयाबो जानो हागौ होनबाथाय बेखौ औ नांगौ जखानि एसे दै सारस्रिनानैबो एवथ्रुमनानै लाग्रोनो औ बेनि उनाव आरो
लाखांनानै ओ सबायजों जे रुनानै दोनदों बे सबयावहाय सबायखौ सानानै संख्रि हालदै होखानानै बेयावहाय साम'खौ होनानै गोदौहोयो आरो
औ नोंगौ गोदौहोखांनायनि उनावहाय दसे सम जबजासे एसे मोजाङै जबहोनानै औ नंगौ आ संख्रि नायनानै बेखौ औ खांहैयो आरो औ औ बेखियानो ना बेनि फ्रायथ' आरोबाव औ एखेआनो बेखिनिया माने गुबुन आदबाय संबावनाय गैला जोंना नङा होमबा? ओ ओ नोंथांनि ओमफ्राय जिखिनि साम'जों सबाय संनाय नङा होमबा बेनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनबाय। आरो आं दायो नोंथांनियाव सोंबावनो नागिरदों जे बे जि साम'जों सबाय ओंख्रि बे साम'जों सबाय ओंख्रिया आथिखालाव अ बेसेबां माने अनसाय जादों बेयो ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
सबायजों साम'आथ' जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो ओंख्रिखा आरो बियो दायो बांसिनै माने बर'फोरनि दोरोङारि जानाय बियो सिनायथिसो मोनदों।
औ नोंगौ बेयो आरो जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बाख्नायथाव औ ओरै थ' जोंहा साम' ओंख्रि आरो सबाय होननानै बुङोब्ला खोब माने जोंनि जेसेबांखि सुबुं माहारि दं ओ बिथांमोना आथिखालाव बेखौ जोंहा मा जाबाय थानाय जायो नङा होमबा? आरो बियो माने मोनसे जि फालांगि फालांगि ओ खालामनायावबो जोंहा ओ गोबां जायगा मोन्दोंखौ जों बुंजायो नङा होमब्ला? आजिखालि जोङो मा खालामो हटेलफोरावबो जोंहा सबायजों साम' नङा होमबा? बेफोर माने गोबां माने बेसेन बेसेनाव जोंहा बेखौ ओ फाननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा फालांगि आयदायावबो बा बायदिसिना जि ओंखामनि हटेल बेफोरबायदियावबो माने जोंहा गोबां ओ सबायजों साम' ओंख्रि माने बाहाय जादों नङा होनबा? दा बियो नोंथांमोननि जि ओनसोल बेयावबो बाहायजादों।
औ थारैनो बाहायजायो।
जोंनि बर' समाजावथ' जोंहा गोबां आलासि फैनाय ओ बहाबा ओ बायदिसिना जाहोनाय लोंहोनाय बेफोरावबो जोंहा जि साम' ना बेखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। नुनो मोनो आरो। ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि जों साम'खौ मोननाय जायो नोंथाङा फोरमायगोन नामा?
सामु
सामु खिंखिरि औ नंगौ थारैनो। औ
आरो बे साम' फिसाया
औ
औ बे मोनथाम रोखोमखौ मोनो आरो।
बेखौ ओरैनो मा मा जायगायाव बा मा मा बायदि जायगायाव बेखौ मोननाय जायो जों?
बेखौ बिलोआव
औ थारैनो
आरो दायो आथिखालाव बिलो गैला जायनि जाहोनाव माने फख्रियाव गारनानै होयो आरो।
ओ अब्ला जोंहा दिनैनि जे सावरायनाय नङा होमबा सावरायनाया जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो दिनैनि जे सावरायनाय बेखौ बेखौ जोङो बेखिनियावनो थासिगोन ओ आरोबाव इयुन समाव जाहाथे नोंथांजो बेफोर बायदि सावरायनो खाबुखौ मोनबावो बिनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय आरो बरायनायजों बावहरनाय जाबाय। अब्ला जोङो अ अब्ला जों दोन्थ'नोसै। औ दे